हेलौ खोनादों बा
औ खोनादों।
अ माबोरै खबर सबरालाय नोंथां नालाय?
मोजां नों थांनायलाय?
मोजांना आंनाबो बिदिनोसै आरो मोजाहां मोजां नोङा। ओरैनो नोंथांजोंहाय उम रेसिं कारनि बागै रालायनो एसे कल खालामदोंमोन आङो नोंथाङाबो एसे मिथिबा बेफोरनि बारै एसे मिन्थिनो लुुबैदों आङो। से आंनोबो खि दा हरदो औ औ दे एस होनग्रोदो होमबा एसे
अ दा रेसिं कार होनबाथाय माने जेनेबा रेसिं कारा कारफोरनि गेजेराव मोनसे माने बिराद गिदिर एसिभमेन्ट होनगना बुंजागोन आरोना अट'म वेलाव मानोना बे रेसिं खार खौ जेनेबा बानायनाय जायो माने मेक्सिमाम स्पिडनि थाखाय जेनेबा मोजाङै हेन्देल खालामनो हानाय आरो माने जोबोर सेफटिरिजों बानायनाय जायो आरोना बे रेसिं कारफोरखौ दो रेसिं कारा जेनेबास सिंगोल सिटनि जायो आरोना खासे खालि दड्राइभाराल' ज'नानै। जेनेबा इयो रेसाव कमप थेसन नि थाखाय एब सोबानायनाय जायो आरो बे रेसिं कार्ड आ जेनेबा ओ मा सिफोर थांलाय फैलायनि थाखाय बाहायनाय जाया। तह बेवहायनो माने रेसिं कार फोराव औ नायोबानानै गोबां जेनेबा मुंदांखा होनना बुङोब्ला जोङो फरमुला वान जायखौ एफ वान होनना बुङो आरो फरमुला स्टुदेन्ट फरमुला इ इबिदिनो गोबां दं जायो आरो बे फरमुला रेसिन कारफोरा जेनेबा ओ इलेक्ट्रिकेल भेहिकेल जायो इलेक्ट्रिकजों सालाय जा नाय थ' बे बेवहाय माने गोबां मेकानिकेल, इलेक्ट्रिकेल, एर'डाइनामिक्स आरो गोबां जेनेबा टिमनि बिराद नांथाबनाय जायो आरो ना बे रेसिं कारखौ जेनेब बा जेब्ला मोनसे कम्पानिया बानायनानै बेखौ कम्पिटिसनाव सालायनो थाखाय सो बानायनाय जायो दा बेनि सोमोन्दै आरोबाव नों थाङा बुंनोबा बुंनैसो
अ औ जेरै जोङो रेसिं कार होनोबा इफोराव फैयोना जेरै परसे फारारि एस्टन माने बेफोरखौ जिटि- जिटि आर ना मा होनो जिटि थ्रि जिटि फर बिदिनो आरो जेरै बिदिनो टक्स फोरनि थायो ना नासकार काप सिरिस होनो ओमफाय माने दि ए हर्स हर्स पावार थायो। बिसोरनाव इन्जिनफ्रा ओमफ्राय बिदिनो बेलेग बेलेग पावारनि स्पिड थायो आरो इसिना। बेफोरखौ नर्मेलि नर्मेल लामाफ्राव ओरैनो सालायजाया आरो बेखौ मिथिगौ बेफोरखौ माने मार स्पिड जायो बेफोरो माने ब्रेकफोर लाखिनो खस्थ' जायो। बेनि थाखायनो नाय सर नाम्बार बिसोरनि थाखाय एसे ग्राउन्ड लेभेलफ्राबो एसे स्ट्रेट जानांगौ आनो। जेबो स्पिड ब्रेकार खौ थानो मोना जेरै जोंनावथ' इण्डियाआवथ' सालायजानाय नङाना इमान। आरो बिदिनो मा मा इन्जिन ए बिदिनो फिउल फिउलफोरनिबो जायो जेरै इखौ मिथिगोन आङो हर्स पावारफ्राथ' फिउलफोरनि जानांगोन ना। अब्ला फिउलफोरनिबो जायो। ओमफ्राय बिदिनो ओ मा मा गारि दङमोनथाय एफवान। एफवान द्राइभानि गोदान फिलि्मबो ओंखारो आरोना बेफोरखौ मिथिगौ बेफोरनि बारैनो बानाय आरोना स्पर्टस। फोरावहाय बोरै सालायो एफ अवान फरमुलानि टप स्पिडआ माबा आरोना। थ्रि हणद्रेद सेभेेनटि किल'मिटार पार आवार ओमफ्राय बिनि अजना कमसेकम सेभेन नाइन्टि ओइट केजि हर्स पावार वान थावज आरो ना वान थाावजेन हर्स पावार इनो न फरमुलाफ्रा टप स्पिडआ ओमफ्राय बिनि उनाव फैयो नासकार नेक्स्ट जेननि आंनिबा ए आइ नि बोमाबा जासिगोन खोमा स्पर्टस कार्डफ्रा। मानिे सिङाव ए आइ बिल थागोन आरो अट'मेटिक द्राइभ मद बिदि जागोन ना जाया बिदि जानोाथ' खस्थ' दं मानोना अट। मिटिक द्राइभफोरखौ इमान स्पिड सालायनो। नथाय उनावहाय फैनोबो हागौ आरोना ए आइफ्रा जदि एडभान्स जायोबा। माने ए एआ सालायनाय नङा माने ए आइ जों एसे फिसार टाइप जागोन आरो। ना बिदिनो नास टाराबोमाने तु हानद्रेद थ्रिट किल'मिटार पार आवार फ्राय बिनि अजना एसे बारा आरो ना एफान निफ्राय। अवान थावजेन फर हान्द्रेद फिफ्टिअवान केजि इन हरस पावाराव खम ओमफ्राय। सिक्स सेभन्टिस पार। ओमफ्राय बेयावहाय डिओइट एसपलेटेड डि ओइट माबा इन्जिन लागायदों आरोना ओमफ्राय दा फरमुला ला अववनावहाय डि सिक्सटार ब हाइब्रिद लागायो। ओमफ्राय बिदिनो मेर्ला गारि दंबावो जेरै जि टि थ्रि स्पर्टस कारफोरखौ दाय होननाय आङो बेफोर। फोरावबो तुनाइटि एइड कल'मिटार पार थायो बिफोरबो। इमान माने स्पिडबा मोजां आरोना लामाफ्राव जेनेबा सलायबो जानाय नोङा बिसिनि डिजाइनफ्रा बिसिरनि इनफ्रास्ट्राकसारफ्रा मार मोजां आरोना। नायनायाव हायो मा लाक्जारियास नुयो मोजां जायो स्पर्टस कारफ्रा दामफ्राबो मा लायो जेनेबा ओमफ्राय ओ इदिनो सिउलफोरनि दं। ओमफ्राय बिनि प्राइसफ्रा बेसे बेसे जायोथाय र' प्राइसफ्रा आंनिबा क्रर' थांखायो। खोमालै बिनिफ्रायसआ थार्टि लेक्सनिफ्राय स्टार्टिं जायो आरोना बिगिनारा थार्टि लेक्स फरमुला वाना कम। खम मानि वान हान्ड्रेड क्रर'आरो ना। थ्रि सिक्स हाइब्रिड एन्जिना। अवान हानद्रेद क्रर मोनसे मोनसे गारिनि प्राइसाआ माने मा बुरजा आरो ना। एकस' खौथि गजो प्राइज बायनो थाङोबा आरो नो अ इसिरना गारिनि टायारफ्राबो अट'मेटिक हाखु दाखु खुलि जाय ना इसिमा नोंसिना टाइम लालाया। थारमाने फिसारानो जेनना बाथाय बांद्राय स ग्रु जायाखोमाल सग्रु बादे बायलाबायनो नागिरो। बिदि थानो जायोै खोमा नाथाय बिदिनो मोजां मोजां गारि दं मोजां मोजां आरो डिजाइननि दं गोजा गोथां। बिफां फोरनि मा-मा मोनसे गारिखौ मोजांसिन मोनो नोंहालाय?
मा मोनसे गारि माने ओ स्पर्टस गार माने आं बिदि स्पर्टस कार ओरैबो मोजां मोननाय नङा नाथाय आं एसे रेसिं कारफोराव माने इन्टारेस्टेद आरो ना रेसिं कार नि कम्पिटिसन फोराव। त बेवहायनो जेब्ला आं बुंनो मिथिजानाय आ गासैबो सिनायजोबो आरो दा बेनि सायाव मोनसे ओ मुभिबो ओंखारनायनि उनावथ' गासैबो मिथिजोबथारबाय। फरमुला अवाननि सोमोन्दै आरो जेनेबा बेफोरो कारफोरखो माने खालि कम्पिटिसन पारपसावल'सो बानायनाय जाखायो बेखौ बानायनायाव माने गोबां खरसाबो जायो बेवहाय माने जोबोर मोजाङै माने नायनानै बानायनाय जायो आरोना जाहाथे बिनि स्पिदा सबसे मोजां जायो बेयो जेनेबा ओ फिउल फोरा मोजाङैनो मा जेनेबा इलेक्ट्रिकेलबाबो इलेट्रिकेल माने मोजाङै बेफोरखौ खालाम औ माने गोबां मोजाङैनो मावनाय जायो खामनाय जायो आरो ना जेब्ला बेखौ बानायो ओमफाय बेखौ बानायनायनि पारपोसा खालि माबा कम्पिटिसनल' जा खायो बेनि थाखायनो जेनेबा कम्पिटिसन पारपसाव सासेल' ड्रायभार ज' जानाय बिदि बानायनाय जायो आरो बेवहाय जेनेबा स्पिडखौ आरोबाव इनहेन्स खालामनो थाखाय बारायबावनो थाखाय जेनेब्ला एर'डाइनामिक टेकनिक जेनेबा जोबोद गोनांथि जाहाथे माने एभेजिस माने पार बारा जेनेबा गारिखौ होबथाया बेनि थाखाय जेनेबा बेनि ओ ओ गारिनि खर'खौ बोरै बानायनांगौ मानांगौ बेफोरखौ मोजाङै नायो आरो जेनेबा इन्जिना बोरै माने स्पिडखौ बांसिननि सायाव बांसिन खालामनो हागोन बिदिनो आरो जेरै नोंथाङा बुंदों जे ओ साखाफोरखौबो सोलायनो गोबाव लाया दसेनो सोलाय नो हायो इदि होननाया बियो औ माने रेसिं रेसिं समायाव जेनेबा मालाबा साखाया हामा जानानै हो बाथाय जोंहा माने रेसिंआव माने एसे एक सेकेड टाइमानो माने गोबां जायो आरोना दा बेवहायबो माने गोबां सम ला बाथाय ओय थ' बेथ' जेनेबा जेनगोनसो कम्पिटिसनाव बेनि थाखायनो माने बेनि फिचारखौनो बिदिनो बानायनाय जाखादों जे नों इसे टाइमनि समावनो ओ जेनेबा खालामनो हानायनि सोलायनो हानायनि साखाखौ थह बेफोरखौ नायनानै मानोना बे फोर सब कम्पिटिसन पार्पोसनि थाखाय खामजोबनाय जादों आरोना बेवहाय जेनेबा किं सिस्टेमाबो मोनसे जेनेबा मोनसे कम्पिटिसनाव जोङो इमान गोसा सालायनाय जागो न गो माने गावबा गावनिफाय थ बे माने जोबोर पावारफुल आरोना बेनि ब्रेकिं सिस्टेमाबो ओमफाय आरो बे गारिया लाइट माने इसे रे जें जायो गो- गिलिर जानो नागिरा ओमफाय बियो माने बेनि ब्रेकआ जेनेबा थावजेन दिग्रि इ सेलसियासनि सायावबोे अपरेड अपारेट खालामनो हायो आरो ना जेनेबा गारिया एसेबां गो सा खारो होमबाना दुं- दुंखावखागोन ना गारिया बेनिफ्राय जेनेबा गारि आ जुदिअ थाम उम जौ किल'मिटार पार आवार खारदोंबाबो ना से सेकेण नावनो माने लाखिनो हायो आरो रोना थ' बिनि ब्रेक सिस्टेमा माने जोबोर मोजां आरोना ओमफाय फरमुला काराव माने कार्बन कार्बन
ब्रेकखौ बाहायनाय जायो। थ' बेयो मोनसे ब्रेकनि टाइप जायो जाय माने जोबोर मोजां आरोना ओ ओमफाय
आरो बिदिनो आरो मा होनो खेलायाव कम्पिटिसनाव मोनसे फ्लेगफोर एसे श' बानायोना जेरै येल्ल' नि रेड कालार नि उनावहाय मोनसे ब्लेक एन्ड हवाइटनि माने येल्ल' माने ओरै आर ना? मा होनो बे सिगांनि गारिखौ अभारटेक बानायनो मोना। रेड मानि लाखिनांसिगोन आरोना माबा इन्सिडेन्ट जादों माबाफोर घटना जादों। खोमा बेिनि थाखाय लाखिनांगौ जायो उनावहाय ब्लेक एन्ड हाइटआ जाबाय जोबनाय आर ना रेस। नोंना रेस थजोब्बाय माबा होनदोंमोनबा नोंथाङा
ओ जेनेबा बिदिनो बेवहाय माने गोबां सेफटि फिचारफोरबो थायो रेसिं कार नालाय जेनेबा बेवहाय एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सआ गोबां जायो बेनि थाखाय जेनेबा ओ बेवहाय माने सालायग्रा फोराबो जेनेबा एकदम हेलमेट गाननानै आरो ओ सासे सालायग्रानि थाखाय जेनेबा दड्राइभिं लाइसेन्सा ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स बिराद गोनांथि जायो। द्राइभिं लाइसेन्स गोनां मानसियासो सालायनो मोनखायो जिखुनु कम्पिटिसनावबाबो बो आरो बेनि उनाव बेनि हाइट दाबो मोजाङै जानांगोन। जाहाथे काराव जनायनि उनाव माने मोजाङै ओ ब्रेकआव आथिङा मोनहैयो। आरो सिगांनि सिगांनि नुथायखौबो माने लामाखौबो मोजाङै नुनायनि बादि माने थिग हाइटनिबो जानांगौ जायो आरोना मानसिफोरा। थ' बेनो।
औ बिदिनो आरो बोथोर हिसाबै सालायनांगौआ जायो ना? अखा बोथोराव बांद्राय नायनांगौ जायो फिस्लाफोर जाबा सानदुं बोथोराव।
नोंथां जोंना समा जाबायमोनथ' दोनथ'नोसै नामा?
अ दोनथ' जायो। दे होमबालाय।